औ खुलुमबाय नोंथां
अ खुलुमबाय नोंथां
दा नोंथाङा ओ बेबादिनो ओरैनो दं बालाय
अ दङ अरैनो नोंथां
औ ओ दा नोंथांजों आं मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथां
औ बे आयदायानो जाहैबाय ओ मिथिंगा आरो ना
औ नोंथां
औ ओ मिथिंगा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि जों मेगनजोंनो नुनाय बेबायदि ओ दैमा दैसा हाजो हाला बिफां लाइफां बां ओ बेबादिनो हाग्रा बंग्रा ओ हाजो दै बेफोरखौनो मिथिंगा होनना बुजिनाय जानाय नङा होनब्ला नोंथां
औ नंगौ थारैनो
औ ओ बेबादिनो मिथिंगा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जायखौ जों मेगनजों नुनो मोनबाय थायो सोरांबानो एबा जों मेगन बेखेवब्लानो नुयो नङा होमब्ला बिफां लाइफां फोरखौ औ आरो ओ मिथिंगानि ओ दै बार बेफोरखौ जों बारखौथ' मेगन जों नुनो मोना नाथाय ओ जोङो हमदांना मोनो आरोना बार बारनायखौ
औ नोंथां थारैनो
औ आरो बेबायदिनो मिथिंगानि दैमा दैसा बेफोरनि दैफोरखौ जों गोबारैनो माने जोबोर बाहायनाय जायो आरोना नङा होमब्ला
नंगौ नंगौ थारैनो
बेबादिनो दैमा दैसानि दैफोरखौ जोङो ओ दुगैनाय बेबादिनो ओ जि सु जि जोम सुनाय आरो आबाद मावनाय बेफोराव जोबोर बाहायनाय नुनो मोनो नङा होमब्ला
औ नोंथां थारैनो नंगौ सैथो
औ बेबादिनो जोङो दै बाहायनायफोरखौ जोङो सुबुंफोरा ओ दानि जुगनि सुबुंफोरखौ नुनो मोनो जे बेबादिनो ओ दैमा दैसाफोराव बे दैफोराव गाज्रि मुवा बेसाद गारनाय ओ प्लास्टिक गारनाय बेबादिनो गाज्रि मुवा बेसाद दैफोराव गारनानै दैखौ गेब्रेेंहोयो आरोना
औ नोंथां नंगौ
बायदि दै गिब्रेंनायफोरखौ जोङो ओ गावनो गाव बुजिलायनानै ओ हमथानांगौ आरोना दै गेब्रें होनायफोरखौ नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बेबायादिनो जोङो दै गेब्रेंनाय औ दै गेब्रोंनायफोरखौ हमथानांगौ ओ मानो होनब्लाथ' जोङो बे दैखौ जोङो गावनो गेबे ब्रेंहोना गावनो बाहायनाय जायो नङा होनब्ला
औ नंगौ थारैनो नोंथां
बेबायदि जोङो गावनो गाज्रि खालामनाय बा दैखौ गेब्रें खालामनानै जोङो गावनो बाहायब्ला जोङो गावनिनो खहा जायो आरोना
औ
उम औ बेनिखायनो जोङो ओ दै गेब्रेंनाय फोरखौ हमथानो थाखाय जोङो दैयाव ओ गाज्रि मुवा बेसाद गारनाय ओ बेबायदिनो प्लास्टिक गारनाय आरो फारसेथिं जे जोङो नायनो थाङोब्ला दानि जुगाव गिदिर गिदिर ओ दारिमिन खुलिनानै बे फोरनिफ्रायबो गाज्रि दैफोरा गबोयो आरोना बेफोर औ बेफोर दै गनानै फैनाय गाज्रि एबा ओ दारिमिनफोराव बाहायजाखोनदा दै गाज्रिया जोंनि दैमा एबा दैसाफोराव गोग्लैफैनानै जोंनि दैखौ गोबारैनो गेब्रें खालामो नङा होनब्ला औ बेखायनो जोङो ओ जोंनि बेफोरबायदि गोबां बेबायदिनो गेब्रें होबाय थानाय ओ जोंनि गावनो गाव सुबुंफोरा बेबायदि गाज्रि खामानि मावबाय थानायफोरखौ जोङो मिथिंगा खौ ओ एबा मिथिंगानि दैमा दैसा बेबायदिनो जोबोर मिथिंगानि बेसादफोरखौ बाय बासायनो थाखाय बा मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो गावनो गाव सुबुङा सांग्रां जानांगोन आरो ना नङा होमब्ला
नंगौ थारैनो नोंथां
ओ नोंथाङा बो एसे ओ मिथिंगानि बागै सावराय नो हागोन नामा
औ नोंथां थारैनो आ जो नोंथाङा बुंलां नाय खोथाफोरा गासैबो सैथो दा मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जोङो हा दै बार अख्रां बेबायदिखौ लानानै जों मिथिंगा होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा नों थां दंफां लाइफां बायदिखौ जोङो मिथिंगा होननानै मिथिनाय जायो नङा होमबा नोंथां दा जोङो मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जोङो दंफां लाइफांखौ लानानैनो जोंनि सोरजिजानाय नङा होमबा नोंथां दा जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो सुबुं माहारियाहाय जोङो अक्सिजेन गेस मोनो थांना थांनाय थांना थानो नङा होमबा नोंथां अ बे थांना थानायाव जोङो दंफांनिफ्राय अक्सिजेनखौ मोननो हायो नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां सुबुंफोरानो ओ बेबायदि अक्सिजेन मोनैनि जाहोनावहाय गोबाङा जिउ खहा जादों जायनि जाहोनाव जोङो दंफां लाइफांखौ दाननानै फालांगि खालामनो हमदों नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव जोंनि ओ हाजोफोरा जोंना खुख्लानायखौ जों नुनो मोनदों। एखनबा एखनब्ला जोंनि बिदङाबो बांनो हमदों अखा गैया जादों नङा होमबा नोंथां बेबायदि जोङो जानायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो जोङो जोंनि मिथिंगाखौ गेब्रों होनायाव सुबुं फोरा आवगायलांनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय जोंनो टाउन सोहोरफोराव जोङो नुबाय दङ दा
गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बनायनाय कलकारखाना बनायनाय बेबायदिनो इथा भाति बनायनाय बेफोरबायदि गोबां जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि मिथिंगाया जोबोर गुबुंले जाबाय दं नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नंगौ
बेखौ जोङो फोसाबनाया जोंनि आखाइयावनो दं नङा नङा होमबा नोंथां नाथाय जों बेखौ बांहो
बेखौ फोसाबनाया जोंनि गावनि आखाइनिनो माबा आरोना गावनो मावनो गोनां खामानि आरोना
गावनो मावनो गोनां खामानि नाथाय जों बेखौ बांहोबायसो थादों नङा होमबा नोंथां? दा जोङो जेरै जोङो मोनसे हाथाय बाजाराव थाङोब्ला जोङो मोनसे माल बुस्थु बायोब्ला जोङो प्लास्टिक मोनो बे प्लास्टिकखौहाय जोङो मोनसे जायगायावहाय थुबर दोननो नांगौ ना थाय बेखौहाय जोङो दैमा दंग' आरिफोराव गारनानै गोबां जोंनि मिथिंगाखौ गाज्रि खालामदों नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो नुबावदों आथिखालाव सोलिनाय जेरै जोङो गारि मटर सोनाय थाव बैफोरनि था खायबो गोबां जोंनि ओ मिथिंगाया गाज्रि जादों बारहावाया गाज्रि जादों नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जों बुंनो थाङो जोङो बे सालायनाय मटर साइकेल बा जिखुनु गारि गिदिरानो जा नङा ओमबा नोंथां बेयाव जोङो थाव सोयो जायखौ जोङो पेट्रल होननानै बुङो बेखौ जोङो सोनायनि उ नावहाय बे गारिया खारनायनि उनावहाय बिजे धङा गनाय गारिनिफ्राय बे धङाया बेसेबांबा बारहावाखौ गुबुंले खालामदों नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो
दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होबावोब्ला आं हामगौ सानोमोन नोंथां।
औ औ दाथ' बेबायदिनो जोङो मिथिंगा होनोब्ला। फारसेजों जोङो मोजांखौबो नुनो थाङो आरो फारसेजों जोङो गाज्रिखौबो नुनो थाङो आरोना नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
जोंनि मिथिंगा फारसेजों नायोबा जों मोजां मोजां हिसाबै जोंङो बेबाददिनो मिथिंगायाव जायखौ जोंङो हा, दै, बार, अख्रां बेबादिनो हाजो - हाला दैमानि नङाब्लाथ' जों मानसिनि मानसिया थांनानै थानो हानाय नंङा होमब्ला बेखायनो मिथिंगा दं जेराव जेराव जों दं माने जेराव मिथिंङा दं अब्लासो सुबुं माहारिया थांनानै नानै थागोन आरोना।
औ नोंथां नंगौ
जोंङो। फारसेजों जों जेरै मिथिंगाखौ गाज्रि जानायखौ नुनो थांगासिनो दं माने दानि समाव गिदिर गिदिर दारिमिन एबा गारि मथर बेबायदि बायदि सालायनानै उखुन्दैफोर गनायनि जाहोनाव जोंनि मिथिंगानि बारहावाफोरा गेब्रेंलांङो आरो ना
औ नोंथां थारैनो
बेफोरखौ जोंङो गावनो बुजिनानै एसे खमायनानै जोंनि इयुननि थाखाय जोंनि बे मिथिंगानि बारहावा दै बेफोर गेब्रेंनाय फोरखौ एसे हमथानांगौ आरोना। आ दा बेबादिनो। फारसेथिं नाययोब्ला मोजां नुयो फारसेथिं नायोब्ला गाज्रि नुयो नाथाय गाज्रिखौ जोंङो नायनानैल' जानाय नंङा जोंङो गावनो गाव एसे खमायनो नाजानांगोन आरो ना गाज्रि खालामनायफोरखौ दा बेबायदिनो फारसेजों जोंङो नायोब्ला मोजां बुंनो थांङो नंङा होमब्ला नोंथां जायखौ जोंङो। मिथिंगानिफ्राय मोननाय बारहावा। आरो दै बेफोरनि थाखायसो मानसिया थांनानै थानाय नंङा होमब्ला। दा जोंङो औ। मिथिंगानि बिफां- लाइफां थानायनि थाखायसो जोङो अक्सिजेन मोननो हायो जायनि जाय जायनि जाउनाव जोंङो थांनानै थानायायो आरो ना अक्सिजेननि थाखायसो नाथाय बेबादि बिदिनो जोंनि सुबुं माहारिफोरा मिथिंगाफोरखौ बेबायदिनो गाज्रि गाज्रियै माने गाज्रि आबहावा खालामलांङोब्ला जोंङो। ओ बेबायदिनो अक्सिजेन मोनाब्ला जों सुबुं माहारिया थैजोबलाांगोन आरो ना बेबायदि नंङा होनब्ला
औ नोंथां नंगौ।
बेबायदिनोथ' जोंङो नुनानै मोनो जोंनि जायगाफोराव बे गामि। ओनसोलफोरावथ' बेबायदि मिथिंगा मिथिंगाखौ एसेबां खहा खालामनाय नुनो मोना नंङा होमब्ला। जोंङो एसे खम बेबायदि आरो ना। नाथाय जोंङो नोगोर सोहोर गिदिर गिदिर सोहोरफोराव थांबाथाय जोंङो बेबायदिनो। दारिमिनफोरनिफ्राय जोबोर गाज्रि बारहावा गनाय बेफोरखौ नुनानै। माने बेफोरखौ सानो जे जोंङो मिथिंगा मिथिंगानि बारावाखौ गोबां गाज्रि खालामबाय आरोना जों नुनो मोननाय हिसाबै औ औ नंगौ ओ बेनिखायनो जोंङो बेफोर बेबायदि गाज्रि बारहावा दिहुननाय बेबायदि खार दारिमिनफोरखौबो एसे खमायनांगौ आरो ना नोंथां नंङा होमब्ला औ - औ - ओ नोंथां समावथ' जाबाय नङा होमब्ला नोंथाङा आंजों बेखिनि हेफाजाब होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय आरो गोजोन होनाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो ना
आं नोंथांजों सावरायनो मोननानै रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों मानो होनब्ला मि थियै खोथाफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों नोंथांनिसिमबो साबायखर बावहर थाबाय
औ नोंथां औ औ गोजोनथों नोंथां गोजोनथों
बारा रोंङा